औ हेल।
औ।
औ।
बे खोनायाखै।
दाबो खोनायाखै ना?
हेलौ।
हेल'।
हेल'।
खोनायाखै नामा?
औ दासो माहायखादोंमोन औ औ खोनाबाय खोनाबाय दासो खोनाबाय
खोनाबाय ने
औ खोनाबाय
दायो नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना
औ औ आं फ्रियानो दं
ओ बिदिब्ला ओ बरफोरनि माखासे जाग्रा मैगंफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो हागोन दा ना
औ हागोन
ओं नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोगोन नामा
आंथ दायो बुं बुङोब्ला ओ बरआवथ बांसिनै जोंहा माने गोलोम बोथोरनि आरो गोजां बोथोरनि मैगं थाइगंआ एसे गुबुन गुबुन जायो आरो गरम गरम बोथोराव गुबुन मैगं जेरैहाय मैथा गोखाबा मैथा गोखै बेफोरखौ दानाय जायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जेरै लाव गोजा आरो खुमब्रा आरो बिदिनो दोंबावो नाथाय गोसोआव फायाखै आरो बिदिनो फान्थावफोरखौबो जायो आरो जोङो बांसिनै बर'फोरा सिगाङावथ बांसिनैनो खारै जानाय जायोमोन आरो थावनि स्राय आरो जोंाव बिदिनो लाइ लाफा जानाय जायो आरो आरो जेरै मेगं लेस बेफोरखौ आङो सानो जि बेफोर थ जोङो गोजां बोथोरावबो जानाय जायो गरम बोथोरावबो जानाय जायो नोंथांनि सबसे बांसिन मोजां मोननाय मैगङा मा जाखो
औ आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिननाय ओ ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' आङो अनला ओंख्रिखौनो होननानै बुंनो हागोन जायनोखि जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जाबोजानाय दोरोङारि ओंख्रि
औ
नोंथांनिया
औ आंबो अनलाखौथ' जोबोद गोथाव मोनो दैे। आं नियाथ आंथ' गासै ओ गोथां मैगंफोरखौनो गोथाव मोनो आरो बुंजायो। आंनिया माने बिदि फेबब्रेद होननाय गैया आरो। बांसिनै मोजां मोननाय ओमफ्राय अनलाखौ बुंङोब्ला आङो बांसिनै आङो ओ बिलाहिनि अनलाखौ गोथावसिन मोनो आरो आरो बै मा होनो ओ मैथ्रु नोंथांमोननिथिंबो मैथ्रुखौनो होनो ना?
ओहो नोंथां जोंनिथिंजाय मुदुमफुल होननानैसो बुंनाय जायो।
अ बे मोदोमफुलनि जे बिबारनि जे अनला बे खौ आं गोथाव मोनो आरो। आरो मोनसे जेदि बुङो बासिगिर होननाय बिबार नोंथाङा मिथियोना? औ। बिनि अनलायाबो गोथाव जायो आरो। ओ आरो ना गोरान होलाबाथ' बांसिनै गोथाव मोनो आरो आङो। नोंथांनि बांसिन सिन मोजां मोननाय अनलाया माबे
ओ ओ आं मोजां मोनसिनो होननानै बुङोब्ला लाइ अनला बिनिफ्राय मेवा अनला बिसोर मोननैखौ आङो बांसिन गोथावसिन मोनो आरो बेवहायो दाउ बेदर होयोब्लाथ बांसिनै गोथावसिन जायो ओम
औ दा नों औ दा नो नों दाउ बुंनायखाय आङो दाउ अनलाखौ गोसोआव फैबाय आरो दाउ अनलायाबोथ' जोबोरै गो थाव जायो ना
औ नंगौ। उम ओ नोंथां
औ औ खोनादों।
जोंथ' अनला ओंख्रिखौ नोंथाङाबो बुंबाय जेनेबा बासिखा बिबार बिनिफ्राय ओ नोंथाङा माजों गोथावसिन मोनो होनदोंमोन औ बिलाहि बिलाहि ओं ओं बिलाहि, बासिखा बिबार बिनिफ्राय आं बुंबाय ओ लाइ लाइ बिलाइ मेवा बेजों जानाय जायो ओ बेजों जानायनि अनगायै मा मा मैगंखौ आरो मा मा बेदरखौ अनलायाव होबावो नोंथाङा एसे फोरमायगोन ना?
औ आरोथ' ओ थाइगिर फिथाइ दङ ना?
औ
बेखौबो अनला जायो आरो जोंनिया। आरो मुला मुला अनला बेखौबो जायो आरो। मुलाखौबो अनला जायो आरो औ
ओ मुला मुलाखौथ' जोङो ओ बिलाइबो मोनो बेनिफ्राय बेदरबो मोनो।
औ
आङो जोंनाया बांसिनै मुलानि बेदर खौ जायो आरो। आरो बां नै मानसिफोरा मुलाखौहाय गोबौ थानो थाखायो फोरानना दिननाय जायोना
औ
मुला गोराननि अनलाबो जायो आरो बेनो मुला बेदरनि। गोरान
बिलाइखौ जायोना जाया?
बिलाइखौबो जायो नाथाय बिलाइखौ अनला जाया आरो। बारा माने आं जा बिलायनि अनला।
अ उम आं जानो मोनदों नोंथां गोथाव जायो बेबो
औ खनसे ट्राय खालाम।
औ ओइ बे मुला गुफुर थायो ना? जोंनि लकेलाव गायनाय नैबेनि बिलाइआ गोथाव जायो आरो। बेखौ जानाय जायो। ओं।
नोंथांआ मैथा अनला जाफेरबायना जाफेराखै मै थाबिलायनि अन
ओ आं जाफेरनाय जायाख खै नोंथां नोंथाङा जाफेरबाय नामा?
औ आं जाफेरबाय माने बेबो ओ बिलाहि अनला बायदि एसे ओ एखे जायो आरो इस से सेम जायो नाथाय माने एसे फिस्लासिन जायो आरो बे मैथा बिलाइनि अनलायाहाय
अ बेनिफ्राय नोंथां बिलाहिजों मा मा बेदर ओ होफानानै जोङो जानो हायो एबा जेनेबा बेदरानो जा नायानो जा मा मा होनानै जानो हायो?
आंथ' सानो जों गासै बेदरखौबो बिलाहिजों संजायो होननानै दाउआनो जा बोरमायानो जा अमायानो जा गासैखौबो जोङो बिलाहिजों संजायो सानो आरो आङो। जोंनाथ'न न'आव बिलाहिखौ गासिजोंबो मिक्स खालामना जायो। नोंथाङा मास सानो
अ नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों बेखौ आंबो सानो जाजायो होननानै।
औ ओमफ्राय नोंथांनि बांसिन मोजां मोननाय नाया मा ना गिदिरखौहाय मोजां मोनसिनोना ना फिसाखौहाय मोजां मोनसिनो नोंथाङा?
ओ ना फिसाखौ बांसिन मोजां मोनसिननाय जायो मानो होनोबा जों बे ना फिसायाव गोबां रोखोमनि ना मोनो बेनिफ्राय नैबे ना फिसानि थावनाया बै फख्रियाव मोननाय बा ओ ना गिदिर दिरनि थावनायनिख्रुइ मोजांसिन आरो गोथावसिन। बेनिखायनो आङो ना फिसाखौ बांसिन मोजां मोनो। ओम नोंथाङालाय
आंबो ना फिसाखौ मोजां मोनसिनो आरो ना गिदिरखौहाय। फ्राय खालामबा मोजां मोनो नाथाय ना फिसायाहाय गोथाव जायो आरो जेरै ना बोथिया नास्रै आ आरो ना फिथिग्रि दङना
औ ना फिथिख्रिखौ फ्राम फ्राम।
औ।
ओं ना फिथिख्रिखौ जोङो जेब्ला थावजों ओ एवनानै जायो जोङो जोबोद गोथाव मोनजानाय मोनो नङा होमबा?
औ बेथ जोबोद गोथाव जायो नोंथाङा सु गोनां नाखौ गोथावसिन मोनो ना सु खम थानायखौ गोथावसिन मोनो
ओम फ्राय एवनानै जायोब्लाथ जोङो सुगोनांब्लाबो बेखौ जानो हायो नाथाय ओंख्रिफोरजों बिदि बानायनानै जायोब्ला सुगोनांखौहाय एसे जानायाव नांथा जानो गिनाय आरो गारामायाव थाब था जानो गिनायनि थाखाय आङो एसे गिखांनाय मोनो आरो सुगोनां नाखौ ।
औ बेथ' नोंगौ खोथा।
बाहाय सुगैयै ना दङ ओ मागुर दङ खुसिया दङ बेनिफ्राय बामि थुरि बेफोराव गेजेरावल' खामि सु दङ बेफोरखौ जानो बांसिन मोजां मोनो आरो आङो ।
औ औ आं थ' आरो उल्थासो आंनियाथ' होनबा आं बांसिन सुगोनां नाखौसो गोथांसिन मोनो आरो
औ मानि थाखाय सुगोनांनाया नोंथांनि थाखाय साबजाथावसिन मायबाफोर जाहोन दङ?
माने जेबोथ' जाहोन गैया नाथाय आं गोथावसिन मोनो आरो। ओमफ्राय आं खुसियाखौहाय मा आं जाफेराखै आरो माने जानो बोरैबा मोनो । बेखौहाय माने जोहा न'आव जायो नाथाय आं जाया आरो बेखौ । आंल' जाया माने
ओं औ नोंगौ उम नोंगौ नोंथां। खुसियाखौहाय जोंनि खायसे खायसे सुबुंफोरा जाया ओ दायो नोंथाङा जिहेथु बे खुसियाखौ जाया बे जायैनि मायाबा फोर जाहोन दङ नामा बेखौहाय फोरमायनो हागोन ना?
औ माने आं बेखौ जेबायदि नुयो बेनि जे गोलाव ना बे बुस्थुआ बेखौ माने आं इसे से बोरैबा मोनो आरो
औ।
बेनिखायनो
उम आङो मोनथिनो मोनदों गुबुन जायनोखि जाया बिसोरनिफ्राय जे नैबे खुसियाखौहाय ओ जिबौ बायदि मोनो होननानै आरो बेखायनो जानाय सम लांनानै जानो हाया होननानैहाय। आरो नि बे खुसियाया बिज्ला जायोना? बिज्लानि थाख खायबो बेखौहाय मुगैनाय मोनो। होननानै खायसे खायसे जायानो आरो
उम जिबौ बायद मोनो बेनिखायनो जाया आङो आं आंनिया आरोना। माने बे गोलाव जाहैबाय नालाय जिबौ बायदि।
औ नाथाय नैबे खुसियाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनोब्ला खुसियानियाव गोबां थै थायो जायनिखि मानसिनियावबो एसे मदद होयो आरो। नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थनोसै।
औ औ दे औ दे।